हेलौ औ नोंथां
थां गोजोन फुंबिलि नोंथां आच्छा नोंथां होमबा जों दिनैहाय मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों?
औ नोंथां ओ दिनै बे जोङो आबहावानि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां जेरै जोंना आबहावाया माबोरै गुबुंदों बा मा मा जाहोननि थाखाय बुंलांगासिनो बेखौ जों माबायदि रैखा खालामनांगौ बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
आचछ आच्छा जागोन दे होमबा नोंथाङा स्टार्ट खालामग्रोदो नामा
औ दे ओमबा नोंथां जोंहा आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो ओ माने आथिखालाव आबहावाया ओ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिम ओ गुबुंलांगासिनो मानो होननानै बुङो ओ जोंनि ओ गेजेराव ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगोसे जोङो ओ गारि मथरनि बायदिसिना उखुन्दै ओंखारनाय आरो रो बायदिसिना कारखाना दारिमिनफोरनिफ्राय बै ओ उखुन्दै ओंखारनायफोरनिफ्रायनो ओ जोंनि आबहावाया सानफा एफा माने बांलांगासिनो गुबुंनाया
औ
ओ जोंनि ओ साननि दुंनाय बा बिदुङा माने गोबांनिफ्राय गोबां जालांगासिनो आरो जोङो अखा हानायाबो खम जालांगासिनो ओमफ्राय ओ बिदुुंङा बांद्राय जालांगासिनो
औ
बेनिफ्राय जोंहा अ अखा हायिनि जाहोनाबो ओ बेनो जाहैबाय जोंहा ओ मानसिफ्रा बांनायजों लोगोसे मा खालामदों ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनानै ओ जों बैफोराव थानो लादों जोङो हो
बायदिसिना बिदि हाग्राफोरखौ जोङो खालि खालामलांगासिनो जायनि जाहोनाव ओरनै अखानि बिबाङाबो खमायलांनो हमदों ओ बैबायदिनो जोंहा ओ सुबुंफोरा ओ गोबां खस्थ' जारलायाव गोलैनांगौ जादों ओ अखा खमायनायजों लोगो जोंहा ओ आबाद मावनाय बिथिङावबो जोंहा ओ गोबां ओ खस्थ' माने जाहैदों आरो नोंथां औ बे ओ औ नोंथां
दा नोंथां बैफोरखौ होबथानायनि जों माबाफोर राहा लानो हायो नामा नोंथां?
औ नोंथां बेखौ जोङो ओ होबथानायनि थाखाय जोङो राहा लानांगोन जोङो अखा हानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बा जोंनि ओ आबहावानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो दंफां ओ गायनायखौ जोङो बा दंफां लाइफांखौ बा हाग्रामाफोरखौ जोङो ओ रैखाथि होनानै लाखिनो थाखाय जोङो नाजानांगोन लोगोसे जोङो ओ माखासे ओ लानदां जायगाफोराव ओ जोङो बिफां लाइफां बायदिसिना गायनानै जोङो जोथोन लानानै जोङो फेदेरोब्ला ओ जोंनि आबहावाया ओ रैखाथि मोनगोन बा ए सेब्लाबो जोङो ओ रैखाथियाव थाबाय थागोन बे आबहावाया होननानै जोङो माने बुंनो हायो आरो। नोंथां ओ अ लोगोसे आरो जोङो बे गारि ओ जा गारि म टर सालायनाय बे गारि मटर सालायनायखौबो जोङो एसे ओ खमायनानै जोङो जेरै आ दायोथ' ओ मोब्लिबारि बा मोब्लिबनि ओ माखासे गारिफोर फोर बा कारफोर ओंखारबाय ओ बेफोरखौ जोङो ओ थावजों सलाय सालाय जाग्रा गारिफोरनि अनगायै जोङो बेफोरखौ ओ मोब्लिबजों खारनाय गारिफोरखौ जोङो ओ बाहायोब्ला जोंनि आबहावाया ओ एसेब्लाबो जोंहा ओ रैखाथि मोनगोन ओ बेबायदिनो ओ माखासे जोङो ओ लोगोसे जोङो बेयो बायदिसिना प्लास्टिक पेकेट बा ब प्लास्टिकनि बथ'ल बाहायनाय बेफोरखौबो जोङो खमायनो नांगोन आरो बो जोङो जानला मानला बैफोर ओ प्लास्टिक बायदिसिना मैलाफोरखौ जोङो सावना होनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन अब्लासो जोङो बै ओ आबहावाखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन।
औ
ओ सानफा एफा बांलांगासिनो जोङो माने ओ इयुन समालासे गोबां जार्लायाव ओ गोलैहोनो हागौ आरो नोंथां जुदि जोङो दानो सम थानायावनो जोङो बेफोर ओ आबहावानि फारसे जोङो नोजोर होआब्ला रैखाथि खालामनानै लाखिनो नाजायाबा औ नोंथाङा बा ओ बिनि सायाव मा मा सानोबा मा मा ओ रैखाथि होनोब्ला मा मावनांगोन
औ आदसा आदसा नोंथाङा जागोन दे आङो होमबा आंनि मोनदांथिनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंलांनोसै नोंथां।
औ
दा जोंथ' ओ नोंथां ओ मा होनो जोङो आबहावा होनोब्ला जों ङो बयबोथ' मिथिखायो अब्लाबो माने मा होनो जोङो बे आबहावानि गेजेरजोंनो जोंनि बुहुमाव थानाय गासै ओ जिउ गोनां नङा होमबा नोंथां। ओ जिउ गोनां जोंनि जिब जुनारानो होन मानसि दुमसियानो होन जोङो आबहावानि गेजेरजोंनो थांनानै थायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंनो अक्सिजेनखौ थ' जोंनो नांथारगोन नङा होमबा नोंथां। दा जोंनो अक्सिजेनजोंल' जोङो अक्सिजेनजोंनो जों थांनानै थानो हायो। जाय अक्सिजेनखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय मोननो हायो नङा होनबा नों
नंगौ।
आंनि बुंनो थांनाया बेसोदे जोङो आथिखालनि मुगायाव जौगानायनि लामाखौ नागिरै नागिरै जोङो मिथिंगाखौहाय फोजोबस्रांनायखौ आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। जोंनि जोंनि भारत हादरावल' नङा नङा होमबा नोंथां। जोंनि गोबां मुलुगाव थानाय हादरफोरावनो जोङो जौगानायनि नामाव जोङो मिथिंगानि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोङो बैफोर जायगाफोराव गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरखौहाय जों गायसनबाय थानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नों
औ नंगौ।
दा जोङो ओ ओ बिदिन्थि हिसाबै गोबां जायगाफोरावनो जोङो नुनो मोनो दायो दंफां-लाइफां दानस्रांनानै गिदिर गिदिर खारखाना लुनाय गिदिर गिदिर बाय दिसिना इनदासट्रि लुनाय। थिग बै फोरबायदि जिनिसखौहाय दा बैफोरबायदि हाबाफोरखौहाय जोङो दंफां-लाइफां खौ दानालासेनो बा जोङो मिथिंगायाव थानाय बायदिसिना सम्पदफोरखौ फोजोबस्राङा लासिनो जोङो बैफोरबायदि जिनिसखौहाय माबोरैहाय प्रिजार्भ खालामनानै दोननो हागोन नोंथां? दा जों बेखौबो साननो गोनां जाना फैबाय मानो होनबा जोङो ओ जों उन्दै उन्दै समनिफ्राय नुबोदों नोंथां गोदोनि समाव जों उन्दै उन्दै समाव अखाया थारैनो दैज्लां फैयोबा दैज्लांसे अखाया हाखायोमोन। नोंथां, नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों नुनो मोनबाय, दैज्लांब्ला बो नाथाय अखाया जोंनि आथिखालाव थोजासे हानायखौ नुनो मोना। जायनि जाहोनावहाय जोंनि जेनाखि आबादारि बिथांमोन, जायनिखि आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोन बे बिथांमोनाबो आबादखौ थारैनो मोजाङै मावनो मोना आरोबाव ओ जेनिखि अखानि प्रब्लेम जानानै बैफोरबायदि प्रब्लेमजों भुगिनांनानै जोंनि गासै ओनसोलावनो मोनसे दुंहाव थासारिफोरा सोमजिगासिनो दङ। दा बैफोरबायदि जिनिसखौहाय जोङो ओ जेनिखि खारखाना फसंनाय बायदिसिना खामानिफोर मावनाय बैफोरबायदि जिनिसखौ जोङो मिथिंगाखौ फोजोबस्राङा लासेनोबा मि थिंगायाव थानाय बायदिसिना मोजां मोजां सम्दफोरखौ फोजोबस्राङालासेनो जों गुबुन राहाफोर लायो ब्ला साबसिन जागोन होननानै नोंथां आं सानो। आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनि जेनोखि ओ गारि मथर सालायनाय, बे गारि म तर सालायनायावबो जोङो नुनो मोनो गोबांथार जोंनियाव बायदिसिना उखुन्दै खुनाय आरो साउन पलुसन, एयार पलुसन, बायदिसिना बाथ्राफोरखौहाय जों नुनो मोनो। दा बैफोरबायदि जिनिसफोरखौहाय जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय ओ सरकारा जोंनि जायनोखि भारत सरखार बा मुलुगाव थानाय बायदिसिना सरखारफोरानो बा गोबां सरखारफोरानो आथिखालाव मोनसे राहाखौ लादों बेनो जाहैबाय मा इलेकट्रिक जायनाखि जोङो बुङो मोब्लिबजों सोलि थां ओ गारि मथर दा बैफोरबायदि जिनिखौ जोंनि जेनेखि सर खार बे सरखाराबो मावबाय थादों आरोबाव फैबाय थानाय समाव बेफोर जिनिसखौ मावगोन होननानै सानो। आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय ओ जोंनि जेनिखि ओ प्लास्टिक बाहायनाय बे प्लास्टिक बाहायनायाबो जोंनि इनभाइरनमेन्टआव बा आबहावायावहाय जोंनिया गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो दा बैफोरनि सोलायै जोङो बैफोरनि सोलायै जोङो हायोब्ला जोंनि जेनोखि बै ओ पेपारजों बानायनाय मना बा जिजों बानायनाय मना बैफोर जिनिसखौ जों बाहायनो नाजानांगोन दा बेबायदि जोङो ओ दा बेबायदिसो जोङो मा खालामनो हागोन आबहावाखौ रैखाथि होनो हागोन नङाब्ला जोंनि जेनोखि ओ फैबाय थानाय सम बा फैबाय थानाय इयुन जोलैफोर बैफोर मानसिफोरा बा बैफोरबायदि इयुन जोलै लैफोरा गोबांथार जेंना जेंसियाव भुगिनांगोन जागोन नांगौ समाव जोंनो अखा हानाय नङा। नांगौ समाव जोङो दैफोर खौ थोजासे मोननाय नङा बैफोरबायदिजों जोंनि जेनाखि ओ थासारि बैफोर थासा सारिया गोबां गाज्रियाव गोग्लैलांगोन दा बेनिखायनो ओ जोङो बुंनो हायो जोंनि जेनेखि आबहावा गुबुंले जानाय बै आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि मोनसेल' राहा दं जोंना नोंथां बेनो जाहैबाय जोङो जेस एबां हायो एसेबां जोङो दंफां लाइफांखौ संरैखा होनो नाजानांगोन आरो बबेजोंनो लोगोसे जोङो दंफां लाइफां बयबो गायनो नाजानांगोन आरोबाव फंसे बाथ्राया जाहैबाय जोङो ओ जेब्लायबो ओ जोंनि जेनेखि फरायसालिफोराव बै फरायसालि फोराव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौहाय बैफोरनि फारसे गासैबो बिथिङावनो सांग्रांथि खालामनो हायोब्लासो जोंनि आबहावायाबो संरैखा जानानै थागोन नोंथां। नङाब्ला-नङाब्ला जोंनिया उनावहाय गावनो गाव सुबुं माहारिया गावनि आथिङावनो रुवाजों दाननानै लानाय बायदि जा सिगोन नोंथां दा बेनिखायनो जोङो जोंनि जेनिखि फरायसालिफोर बा फरायसालि माबा मुलुगसोलोंसालि बैफोर मुलुगसोलोंसालिफोरावहाय जोंनि आबहावानि सोमोन्दै जोङो माबोरैहाय फोरोंनो हागोन आरोबाव जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनो बा जोंनि टाउन सहराव थानाय गासै सुबुं माहारिफोरनो जोङो ओ आबहावाखौ मा खालामोबा संरैखा होनो हागोन बैफोरनि फारसे सांग्रांथि मेलफोर खौ जोङो आथिखालनि मुगायावबा दानिफ्रायनो खुंलायोब्ला जों थारैनो मोनसे समावहाय जोंनाव मोनसे आबहावा संरैखाथि होनायनि जेनाखि खामानि बेफोरो जागोन होननानै फोथाय जायो नोंथां। औ नोंथां ओमबा जोङो बेखिनियावनो दोन सै नामा नोंथां औ-औ-औ